औ खोनादों नोंथां नोंथाङा आंनो मानाव मानोबा फन खालामनायमोन नोंथांङा।
औ औ हागोन नोंथां जे आं फन खालामनायनि ज जाहोनानो जादों जे जों जा बर' आइजोफोरा जा गानो दालाय एबा दायो लुयो खांदो दाना न न नो दानाय लुनानै गानो जाया जि जोम बेफोरनि सायाव एसे सावरायनो सानदों आरो आं नों नोंथां
औ जागोन नोंथां। हागोन दा ओ जोंनि बर' बर' आइजो होननानै बुङोब्ला ओ जोंहा गाव गावनि दाना गाननो गाननाय जोमनाय बेफोरखौहाय जोङो गाव गावनो ओ दानानै। बा बानायनानै गानो बेखौ नोंथाङाबो मिथिगौ बा जों बयबो मिथिखागौ आरो नुनो। मोनदों दा बे बेलायावनो नोंथाङा सोंदों जे जों बर माहारिनि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ माबोरैहाय। बानायनाय जायो बेनि सोमोन्दै औ नंगौ थारैनो बे जों बर' आइजोफोरा गाव गावनि ओ गाननाय जोमनाय बा दखना बुंनो थाङोब्ला गुबैयै जोंनि बर आइजोफोर गानग्राया। दख'ना। दख'ना आरो हौवा फोरा गानग्रा गामसा लोगोसे हिन्जावफोरनि लाग्रा आर'नाइ बेफोरखौ। जों बर आइजोफोरा गाव गावनो दानानै गानो। नंगौ आरो लोगोसे। जे बेजोंनो जों जेरैहाय बैसागु बोथोर सफैयोब्लाथाय जोङो गाव गावनिनो ओ गाननाय दखना बेफोरखौ बिनि सिगाङावनो जोङो गोबां रं बेरंनि आगरजों साजायनानै जोङो जोङो गाव गावनि दख'नाफोरखौहाय दानानै बा सोंनानै दानानै ओ सिगाङावनो रेडि खालामनानै लागोरो नोंथां। लोगोसे हौवाफोर ओ हौवा। नखरनि थाखायबो बिदिनो गामसा गामसायावनो आगर आरनाइ आगर होलायनानै समायना महर होनानै दानानै ओ रेडि खालामनानै होयो बिथांमोननोबो। आरो लोगोसे जोङो बैसागुआव लानो थाखाय रेगि रेगां फालि। फोरखौबो जोङो गावनि आखाइजोंनो दानानै लाग्रोयो नोंथां लोगोसे हौवाफोरनि थाखायबो आर'नाइ जानजियाव खानो थाखाय फालि बिहु फालि। मेख्ला बायदिसिनाफोरखौ जों बर' आइजोफोरा गाव गावनो आखाइजोंनो दानानै। बा गाव गावनो नांगौखिनिखौ बानायनानै लानायजों लोगोसेनो जोङो न'खर सुंथानाय बा नखराव नखरनि रां रुफा यावबो। सहाय खालामनो थाखाय जोङो। दानाय दु दानाय। लुनाय। फोरखौहाय बानायो नोंथां दानि जुगाव।
औ नंगौ नोंथां औ।
दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि दानाय लुनायजों लोब्बा लाखि नखर सालायनाय बा नखर खुंनाय? खौ नुनो मोनो नामा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो दे।
औ नोंथां दा जोंनि हालामायावबो बेफोरबायदिनो जे गावबा गावनि न'खरखौ सुफुंनो थाखाय एबा गावबा गावनि औ हौवा एबा फिसाफोरखौ। मदद खालामफानो थाखाय बिदि सि दानानै बेखौ हाथाय एबा गलाफोराव फालिनाय जायो आरो। ओ बेयाव बर आइजो। जोफोरा गोबां रोखोमनि ओ आगर एरनोबो रोंगौ आरो बायदि रोखोमनि जि सि उनु दानोबो रोंगौ आरो ओ। बेफोर बेफोरनो मोनसे जे बर-बर हारिनि एबा बर आइजोफोरनि मोनसे सिनायजा। गाव खामानि आरो बेफोरो मोनसे बेफोरजोंनो सिनाय हायो आरो। बर' आइजोफोरखौ थानाय लुनायजों औ आरो बेयाव जोङो। बर' आइजोफोरा गोबां रोखोमनि ओ आगर एरो होनब्ला जेरै फारौ मेगन आगर ओ हाजो आगर खासि आ आगर। बे बायदि रोखोम बायदि बायदि रोखोमनि आगर एरो आरो बिदि ओ समायना समायना एरनो रोंगौ आरो। बर आइजोफोरा औ। बिदिनो आरो। औ। आरो। औ जे हि। बे गोदोथ जों खोनानो मोनदों आरो गोदो आबै आबौमोना जेरै इन्दि हि इन्दि हिनिबो जे उन इन्दि खुन्दुंनिब बो जि दायो होननानै। बेखौ दानि जुगावबो नुनो मोनो आ हो। ओ गोदो ओ गोदो बे थ' न'आवनो जे लाथा एम्फौनिफ्राय मोननाय फिथोब बे फिथ जोबजोंनो आ रैमोना थावख्रि लुनानै बिदि इन्दि सि दायोमोन आरो न' न'आवनो। आरो औ नंगौ बेेन। बे हिन्दिज ओ इन्दिनि जिया दा ओ गोबां रां लायो। गोबां रां लायो आरो जों बेखौ बायनो थाङोब्ला औ बेसेन गोसा आरो औ बेसेन गोसा मानो होनब्ला जे दानि जुगाव बोब बांसिनानो बिदि बानायला आरो बेफ बदि
औ माने गोदोनि बायदि आबैमोन बे जोंनि गोदोनि आ बै मोनादि खौ फिथोबखौहाय रुनानै जि खुन्दुं। बानायो थावख्रि लुनानै जे खुन्दुं बानायो औ बेबायदिहै दानि जुगाव माने। बेबायदि बानायनाय जाला आरो माने। मेसिनजोंनो बानायो इन्दि खुन्दुंबाबो फिथोबनिफ्रायनो माने दानि गोनोखोआरि मुगायावथ बे फिथोबनिफ्रायनो जोङो मेसिनजों बानायनाय बे खुन्दुंखौहायनो जोङो माने दायो खायसेया खुन्दुंखौ बायनानै दायो। खिन्थु ओरैनो बेलेग फोर मेसिनफोरजों दानायफोरखौनो जों बांसिनानो ओ लानाय जायोबा नुनो मोनो। दा बे बेलायावनो। ओं बेफोर इन्दि खुन्दुंनिफ्राय बानायनाय जि। फालि जेरै दख दखना बेफोर माने जोबोद बेसेन गोसायै बायनानै गाननो बा लानो गोनां जायो आरो जोङो दानिया।
औ नंगौ नोंथां।
उम।
जोंङो बर' आइजोफोरा जे आर'नाइ जि दायो। ओ बेफोर बेफोर खौबो गोबां रोखोमनि गाबाव दायो आरो बिसोरो जेरै गोमो गोद जा गोथां बिदिनो गुफुर गोसोम। बिदि गाबनि बो दायो आरो।
नोंगौ नोंथां उम। जोबोर समायना नुयो जोंनि बर'नि आर'नाइ होनबाथाय दख'ना आर'नाइ होनबा फ्राय लोगोसे दाना जोंनि बर' आइजोफोराबो दख'ना ज दानायजों लोगोसे जोंनि जोङोथ' गोदो माने ओ ब्लाउस बिदि गानो दाबो गानो जोंङो ब्लाउसखौ खिन्थु दानिया माने ब्लाउसखौबो जोङो ओ जि जि दख'ना बायदिनो महर आगर होनानै जि जों गावनो गाव माने सिलायनानै बा। सुथेनानै गाननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ। दा नोंथांमोननिथिंबो बिबदिनो बांसिन बिदि दानायखौ नुयो ना बले बायनानै बांसिनानो गाननाय जायो बिनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होदोदां।
औ नोंथां जे दाथ' बिदि बांसिन न'खरफोरा बिदि दाला आरो जिफोरखौ। ओ बेफोरखौ जोङो हाथाइ गलाफ फोरावनो बायनानै गाननाय जायो आरो बांसिनानो। मानोना दानि ओ समनि आंख खालावबो मिच सिंदो दिहुननानै गानो गाननाय जायो आरो।
औ औ माने मिचिनजों दानानै दिहुननाय बेख खौहाय जोङो सम होनो हायै बेयाव माने दानानै बिदि एसे खस्थ'बो दङ नालाय आरो माख खासे जोंना गोदो-गोद बै आबै आबै आबौमोन बा आइमोन दानाय बे बेफोरबायदि अ माबा ओ आइजें आयलाफोरा जोंनियाव गैजोबला नाला गैजोबला ना नालाय बिनिखायनो माने औ जों माने गोदान बानायफिननायाव माने हास्लाब हैैया जानायाव जों माने बाजारावनो माने सहसावनो माने ओरैनो बा- फिसिनानै मोननाय समायना रमायना बिखौनो फैसा होनानै बायनानै गाननाय बांसिनानो जायो आरो जोंनि ओन सोलावबो बिब्दिनो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ दानायखौबो नुयो खायसे खा ओ इदिनो साफा सानै बिदि औ दायो औ दायो। दानायाथ' दानांगौ आसल'थे जोंनि हारिनि मोनसे सिनायथि बे बो जि दानानै गाननाय औ ओ दायो एसे एनै दा फिननाय खौबो नुसै खायसेखौ माने न'आव थाबाय थानाय बिदिनो जेरावबो थाङै। बेफोरबायदिफोरा दायो दानानै गानो बा गावसोरनि गाननायजों लोगोसे बिसोरो माखासे मा होनो ओ फाननायखौबो नुनो मोनो आरो। जोङो दानानै माने ओ दानियाथ' औ नंगौ नोंथां खाथि खालायावनो बा बाजार बा दखान गला बेफोरावहाय ओ जि दखानफोर थानायाव बिसोराव हैनानै माने रां खामायनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
थांमोननिथिंबो बिब्दिनो आरोबाव ओ जेनेबा ओम जि दानायखौ बा खमायनाय बा गोदोनिख्रुइ खमायनाय बा एसे बांनाय बेबायदि नुदों नोंथाङा बुंदो
औ जोंनि हालामायावथ' दानि जुगाव एसेबांखि हिसान दानाय एबा ओ बिदिनो हिसान दानाय बेफोरदि नुनो मोनला आरो दा गोदोनि दिनाव गोदोनि दिनाव नुनो मोनोमोन नाथाय दानि जुगाव जुगाव कमायलां बाय आरो बिफोरो। मानोना बयबो दानि जुगाव बेफोर खौ बारा मावनो नागिरला बयबो जे साख्रिनि सा ख्रिखौ नेना थायो ए बा साख्रिनि उन उन होसोयो आरो बेफोरनि थाखायनो औ बारा बेफोरदि जि दानाय उनुनाय बेफोरखौ ओ दानि आइजोफोरा एसे बावगारलांबाय आरो बे
औ बारा सम होनो बायो बिदियाव।
औ नंगौ आरो बारा रोंबांनायबो नंला उम ओ जै समायाव आबै आबौमोना रोंदोमोन बे समनि बायदि दानि जुग नि आइजोफोरा एसेबांखि रोंला आरो आगर एरनायानो जा हि सान दानायानो जा बायदिसि खामानियाव एसेबांखि रोंला आरो। दानि आइजोफोरा
नंगौ नोंथां दा बिब्दिनो जोंनि ओनसोल थिंबो बिदिनो दायो खायसेया दानाया दा ओ दाबाबो माने इसिबां मानि दख'नाफोरखौ बिदि दानाय नुवा गामसाफोर दायो गामसाफोरखौनो दानानै माने औ गाम औ गामसा फालि बिहु फालि ओरैनो मेख्ला बे फोरखौहाय दानायखौ नुनो मोनो आरो दखनाखौ बांद्राय बिदि नुनायमोन नुनो मोना आरो दा बेनो।
नोंथां बिदिब्ला जोंनि समाबो जानोसै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांनिफ्राय आं बायदिसिना मोनथिना मोनबाय आरो दा नोंथां जोंनि बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'निसै नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।
गोजोन्थों नोंथां औ